हेलौ नोंथां अ नोंथां नोंथाङा मा खालामबाय दं दायो?
नोंथां ओरैनो जिरायलाबाय नङ।
आदसा नोंथांनि खबरा बोरै दासान्दि नथां?
खबराथ बिदिनोसै नोंथां गेजेरावनो।
ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथाङा?
ओंखाम जाखांबायमोन नोंथाङालाय ओंखाम जाबायमो नामा?
आंबो जाखांबाय नोंथां। ओंख्रिया जोंना आलुजों दाउसोमोन नोंथां लकेल दाउ।
गोथावानो मारो।
औ नोंथांमोनलाय मा ओंख्रि मोन?
जोंनाबो ओंख्रिया माबासोमोन नोंथां ओ सबायबिमाजों आलु भाजिमोन।
नोंथाङाथ दा दायो जेबो हाबाफोर एबा खामानिफोर मावाखै दा जेनेबा ओरैनो दं। दा?
औ ओरैनोसो दं नोंथां आं फ्रिसो दंखायो।
औ औ नोंथां। नोंथांजों मोनसे आयदा एबा बाथ्रानि सायावसो सावरायनाय एबा रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथां‌।
सावरायजागोन नोंथां मा जान सायाव रोजनो नागिरदोंमोन नोंथाङा?
जेनेबा नोंथां जेनेबा जानबुं एबा मबाइलनि बागै बगैसो एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां जेनेबा जों मबाइलखौ माबायदि। रोखोमै बाहायोब्ला मोजां जायो एबा। माबायदि रोखोमनि बायोबा गारज्रि जाहायो एबा माबायदि समाव बाहायनांगौ। मबाइलखौ जों बिनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा आरो जों जेनेबा गोदो गोदाय मबाइल गैयै समाव। जेनेबा लाइजाम एबा बायदिसिना दैथोनि थाखाय जों माबायदि जेनेबा बाहायोमोन बिनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ जेनेब्ला आं बुंगोन गिबि गिबियावनो हो।
नोंथाङा जेनेबा एसे फोरमायना होदो।
औ आं फोरमायना होनि बिदिबा ना नोंथां।
औ नोंथां औ औ
जेनेब्ला मबाइल फन होनोब्लाथ' जोंनि थाखाय एबा जोंनि ओनसोलफोराव गासैनिबो सुबुंफोरनावनो मबाइल फना थाखायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ थायो औ
अब्ला जोंहा मबाइल फननि बुंनो थाङो ब्ला मोजांबो गाज्रिबो जाय मोजांआव बाहायगोन बियो मोजां जागोन आरो जाय गारजि जियाव बाहायो बेखौ गाज्रि जालांनो हमगोन आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ
जेनेब्ला आं मोजांखौ बुंग्रोनि। गिबियावनो जोंहा मबाइल फनजोंनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि जेनेबा दाथ' गोदान गो दान दिडिजिटेल जुग जाबाय नालाय मदेल मबाइल फनजों माने जोङो बायदि बायदि रोखोमनि सोलों हायो जेरै- हमनानै ला नोंथाङा दा थ' गोबां दिजिथेल जुगाव माने जोङो मबाइल फोरजों अनलाइन ख्लास जायखौ होनो जों अनलाइन ख्लास बे फोरखौ जों लानो हायो माने ना नोंथां। औ आरो बेल' नङा जों मबाइलजोंनो जेनेब्ला गुबुन दा सेसिम गुबुन दाबसेनिफ्राय जेनेबा गुबुन दाबसेसिम आरो फन रायलायहरनो हायो जेरै हमनानै ला नोंथांनि न'खरनिनो सोरबा सासे एबा बिदा फंबाय एबा सोरबा बिफा बिमाया अबावफोरा थांना दंहैयो बेजों माने मो जां गाज्रि सावरायहरनो थाखाय जोङो मबाइलखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ औ
औ आरो माने जोंहा जोंनि थाखाय गोबां रोखोमनि मदद होबावो जायफोरखौ जोङो निउसफोर नायनायाव बाहायो मबाइलखो खौ आरो बायदि बायदि रोखोमनि बिबदिनो
जोङो मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय बेफोर माने जों बेफोरखौ माने मबाइल फनाव नुनो मोनो आरो बेल' नङा जों आ मबाइल फन जों गोबां रांबो खामायनो हायो जेरै- बायदि बायदि रोखोमनि गेमफोर ओंखारो बेफोरखौ जों मा बे मबाइ फनजों एबा जेनेबा जों
ओ मा होनगोन बेखौ मबाइल फनफोराव गेलेनानै जों रांफोरबो खामायनो हायो नाथाय नों बैफोराव एसे गोरों जानांगोन आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा
मबाइल फना जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आं बेखौनो बुंगोन आरो जाय मबाइलखौ मोजाङै बाहायनो रोंगोन बियो मोजां लामाजों थांगोन आरो मबाइलखौ मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला बियो गावनि जिउआव माने जाफुंसार जानो हागोन होननानै आं सा सानो माने मबाइलजोंनो जेनेबा जोङो बायदि बायदि रोखोमनि जेनेब्ला जों अबावबा थाङोब्ला जों जेनेबा अबावबा थाङोब्ला भिडिअ' बानायनानै जोङो लाबोनो हायो गुबुनफोरनोबो जों देखायफैनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो गुबुन गुबुन जाय गायाव जाथाय जानायफोरखौ जों मबाइलजोंनो केमेरा खेबनानै भिडिअ खालामनो हायो बेफोरबो जोंनि थाखाय गोनां नांथार आरो जेनेब्ला जों सिनायलायै सुबुंफोरखौ नायनो थाखाय मबाइलजों फट'ग साफायनानै खेबनानै जेनेब्ला सिनायलायनो हायो बेफोरनि थाखाय माने बुंनो थाङोब्ला माने मोजां आ रोना आरो गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला गाज्रि मानोना मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां मानसिफोर जेनेब्ला थगायलायनाय सिनायलायनाय सिनायलायि मानसिफोरनि गेजेराव जेनेबा सोरबा सोरबा जों फैसा लुथिलायनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावो होननानै आं सानो आरो मबाइला
जेनेब्ला मबाइल फना जेनेाखौ मोजाङै बाहायनो रोङाब्ला बै मानसिया जुदि माबा मोनसे गिदिर जाथाय जागोन एबा गिदिर जेनेब्ला जाथायफोर जानो हागौ जेरै हमनानै ला नोंथाङा मबाइल फनजोंनो सोरखौबा सिगिहरबाय एबा सोरखौबा दं हरबाय जाहाथे बैफोर मानसिफोरा नोंनि नाम्बारखौथ' मिथिखागोन नालाय होनना नोंथां
औ नोंथां औ
बैफोर जाथायफोरा माने गिदिर जानो हागौ होननानै आं सानो आरोना आरो जों मबेलखौ माबायदि टाइमाव बाहायनांगौ होनोब्लाथ' जोङो जेनोब्ला जोंनि लाइफआव जों जेनेबा जोंनि जिउआव जों गाव गासिखौबो रोंखारा खा जाखाबाय अब्लासो जों मबेलखौ बाहायनांगौ मानोना जोंहा सोलोंथाइ लानायफोरावबो जो जों मबेलखौ बाहायनो गोनां जायो नाथाय आथिखालाव उन्दै उन्दै मानसिफ्रानो जेनेबा मबेल फन बाहायनो हम बेफोर मानोना बेफोरनि जिउआ मानोना बाहायनाङा होननानै आं बुंगोन आरो उन्दै उन्दै बैसोआवनो मबल फन बाहायनाया जोबोद गाज्रि बेफोराव जुदि मबेल फनखौ जुदि बाहायोब्ला बेफोर माने बेफोर निसा होननाय बायदि मोनसे माने जायो आरो जाय मबेल फनखौल' दांबाय थानो एबा नायबाय थानो गोसो जायो आरो बेल' नङा गोदो गोदायथ' जोंहा मबेल फन गैयामोन बेखौनो बुंगोन गोदो गोदाय जो बखौनो बुंगोन मबेल फन गैयामोन नालाय गुबुन दाबसेयाव जेनेबा दंहैयोब्ला बेफोरखौ बोरै खबर लागोन बेफोरखौबो जों मोनथियामोन अबाव मा जादों अबाव मा थादों अबाव मा गिदिर गिदिर जाथाय जादों बेफोरखौबो मानो जों मबेल फन नि बागै मिथिनो मोनामोन आरो नुनो मोनोन मोनामोन जोङो आरो बुंनो हाबावगोन दि
जोंहा आं बेखौनो जोबनायाव बुंगोन जे जोंहा मबेल फना खौ मोजाङानो आरो मोजां रोखोमै बाहायनो हायोब्ला मोजां जागोन आरो गाज्रिजों जुदि मबेल फनखौ गाज्रिजों बाहायोब्ला नों बे गाज्रि जैनो जालांगोन आरो उनफोराव जाथायबो जानो हागौ दायो नोंथाङा आंनि बे सावरायनायखौ माबायदि मोनदों नो
मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय नोंथां नोंथांनि बुंनायफ्रा गासिबो सैथो आनो गोजा नोंथां
औ जेनोब्ला नोंथाङाबो आंनो जेनोब्ला बिदिनो मबेल फन एबा जानबुंनि बागै एबा सुंद'यै मबाइल फन एबा जानबुं नि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोथां हागोन आं गिबियाव बुंग्रोगोनदि औ नोंथां आं गिबियाव बुंग्रोनलै जेनेबा गोदो गोदायथ' जेबो बिदि मबाइलनि बागै थ' गैयामोन जेनेबा मबाइल एबा जानबुं गैयामोन नालाय नोंथां जेनेबा गोदोनि जुगाव बिदि गैयामोन नालाय जेनेबा मोनसे मोनसे जेनेबा बाथ्राखौ मोनसे जायगायाव दैथायहरनो थाखाय जेनेबा जोङो लाइजामनि हिसाबै बाहायोमोन नोंथां बे लाइजांफोरथ' जोङो मानसिया माने माखासे समाव मानसि गुबुन माने मानसिया थांनानै होयोमोन आरो गोजान गोजान माने थांनानै हैयोमोन आरो ना नोंथां जेनेबा आरो मोनसे जोनोमाव जेनेबा खोनानो मोननाय जेनेबा दाउ एबा फारौ माने नि आथिङाव खाना माने बे फिनाय जाखायो फिनायखा आरो ना दाउआ माने बे दाउनि आथिङाव माने खानानै दैथायहरोमोन होननानै जेनेबा मिथि मोनदोंमोन आरोना नोंथां
औ
औ आरो आं दा दा बुंगोनदि जेनेबा मबाइल जेनेबा जों मबाइलखौथ' गोबां सुबङानो बाहायो दानाथ' माने गोबां नांगौनिबो बारा ओंखारबाय मबाइलफ्रा नङा होनबा नोंथां गोबां रोखोमनि मबाइलबो ओंखारबाय जेनेबा जों बुंनो हायोब्ला जेनेबा फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम आरोना मबाइलफ्रा गोबां आरो बेसेन गोसा दा बेसेन खमनिबो गोबां रोखोमनि मबाइल दं नङा होनबा नोंथां
औ न'गौ नोंथां
जेनेबा जोङो मबाइलखौ आं बुङोदि जेनेबा जोङो फरायबाय थानाय समाव जेनेबा फरायसा समाव जों मबाइल बाहायनाङा मानो होनोब्ला जों फरायसा समाव मबाइल बायोब्ला जेनेबा जोङो माखासे गेमफोर दङ जों जाय गेमफोरखौ गेलेनानै एबा उन्दै समावनो मबाइलजोंल' थाबाय थानानै एबा जों मबाइलखौल' नायबाय थानानै जों फरायनाय एबा जानाय लोंनायखौ बावलाङो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बानाय एबा फरानि बानाय बेफोरबायदि टाइपनि एबा बेफोरबायदि जालाङो आरोना नोंथां
औ औ
औ नोंथां आरो जोङो बो आं बुङोदि जेनेबा उन्दै बैसोआव मबाइल नायोब्ला ओमफाय जेनेबा मेगन एबा मेलेमफ्राबो एसे गाज्रि एबा डेमेज जालांनो हमो नङा होमबा दाउ
औ
मानो होनोब्ला बे मबाइलआल' जेब्ला जोंनि माबाखौ जेनेबा जोंखौ नायबाय थानाय जायो जेनेबा जों मबाइलखौ नायबाय थायोब्ला जेनेबा जोंनि ब्रेन्ड एबा मेलेमाबो एसे गाज्रि जालांनो हमो नङा होमबा नोंथां मे आं बुङोदि जेनेबा मबाइलखौ जोङो सालायोब्लाा बांद्राय उन्दैनिफ्राय सालायजाया मानो होनोब्ला उन्दै समावथ' मेलेम मेलेमफोरा गोरलै जायो नङा होमबा नोंथां गाज्रि जानो माने थाब गाज्रि जानो हमो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोङो मबाइलखौ सालायनो होनोब्ला जोङ एसे बैसो जायोब्ला एबा जोंनो बैसोआ जेनेबा जिदाइननिफ्राय एसे गोजौसिन जायोबा जोङो मबाइल सालायनो थाखाय जेनेबा जों जानबुंखौ सालायनो थाखाय जेनेबा जों मोजां जायो आरो ना आरो मोजां जायो माने जोङो बे समावबो मबाइलखौ जों मोजां खामानियाव बाहायनो रोङाब्ला माने जों मबाइलानो बे मबाइल एबा जानबुंआनो जेनेबा जोंनि जिउखौ गाज्रि एबा बरबाद खालामो होननानै जों बुंनो सानो आरोना जेनेबा बुंनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओ।
औ नोंथां जेनेबा नोंथाङाथ' जोबोद मोजां-मोजां बाथ्रा बुंलबाय नङाहोमबा नोंथां।
औ नोंथां औ
समाबोथ' जाबाय नोंथां जेनेबा कलखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै खोमोनदां नोंथां।
अ दे बिदिब्लालाय हाबाय
औ औ औ नोंथां औ।